औ
हेल'
औ खोनादोंना नोंथां?
औ ओ नोंथां नोंजों आं मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन जुदि टाइम होनो हायोब्ला दसे रायलायनि नामा?
औ औ हागोन दे नोंथां।
ओं आयदा महरै औ आयदा महरै जेनेबा गामियारि जिउ आरो जेनेबा सहरनि जिउ भिलेज लाइफ आरो सिटिनि लाइफ बेनि गेजेराव फाराग बेफोरखौ जोङो सावरायनो नामा नोंथां दसे
औ औ सावराय जागोन दे नोंथां
औ ओ जेनेबा गामियाव जोङो माबायदि जिउ थांनानै थायोबा जोङो माबायदि इनभाइरनमेन्ट माबायदि आबहावा आरो सोहोराव माबायदि बेफोरनि सायावनो रायलायनोसै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
अ अ
उम
जोङो गामि आरो सोहोरनि बाथ्राखौ बुङोब्लाथ' माने गोबां माने फाराग आरो ना गामि आरो सोहोरनि गेजेराव जों गामियाव थायोबा माने फ्रेस फ्रेस ओ बारनि गेजेराव बा मिथिंगानि गेजेराव थायो सल मोनो जोङो माने माने बेयाव बांद्राय पलिउसन जाया आरो ना जोङो द सोहोराव जिबायदि माने फारसेनिफ्राय जोङो ओ गाज्रि मुवा गेसाव गोफोन माने मोनामनायनिफ्राय लानानै जोङो बारहावायाबो आरो बेनि सायाव उखुन्दैफोरनि ओ गुदुं मा होनो इखौ ओ गेसफोर ओंखारनाय माने फारसेनिफ्राय जोङो टाउन एरियाायाव थाबा बा सोहोराव थायोब्ला माने बारहावाफोराबो माने जों जोंनि थाखाय मोजां नङा आरोना बांसिनानो माने स्किनफोरनि थाखायबाबो जोङो दा गामियाव थायोब्लाथ' बिराद ओ फ्रेस फ्रेस माबायाव बा मिथिंगानि गेजेराव जों थानो मोनो ओमफ्राय जोङो दा गामियारि आरो सोहोरनि ओ जिउ खुंनायनि बागै बुङोबाथ' माने गो गोबां फाराग नुनो मोनो आरोना गामियाव जोङो ओ बांसिनानो माने आबादनि सायाव जोङो सोनारनानै रायजो ओ रायजो जानाय बा जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो बांसिन दानियाथ' इमान माने ओ आबादनि सायावल' सोनारा लासिनो माने सोरबा सोरबा माने एक्सट्रा आबादनि सिजनाव आबाद गायबाय ओमफ्राय इसे एक्सट्रा माने बिजनेसफोर थायो सोरनाबा जब थायो प्राइभेटआनो जा बा गभमेन्टआनो जा बेबायदि एक्सट्रा खामानि मावनायखौ नुनो मोनो आरो बांसिन माने गामिबाबो दानिया मा आबादनि सायावल' सोनारनानै थाया आरोना जायखि जाया ओ सिजोनाव बो आबाद मावो दानिया बि ओ आबादखौ खिन्थु खम नुयो आरो ना दानिया माने सिजोनाव जेनेबा दा माइ गायनाय बोथोराव माइ गायबाय खिन्थु आ बे एक्सट्रा सिजोनफ्राव माने बेलेग सिजोनफ्राव बिदिनो बिजनेसफोर मावनायखौ नुनो मोनो जोङो आ बेबाय जनो सोहोरनि बाथ्राया बुङोबाथ' जोङो सोहोराव बांसिनानो मानसिफोरा खायसे जब मावनाय थायो बिजनेस मावनाय थायो माने गिदिर गिदिर जब मावनाय गिदिर गिदिर बिजनेस मावनाय ओमफ्राय खायसे खायसेथ' आरो गोजान गोजाननिफ्राय फैनानै माने खामानि मावनो मावनो फैनाय मानसिबो थायो आरो समाव माने बांसिन जोङो धोनि मानसि बा जायफोरा एसे फैसा गोनां मानसि बेबायदि मानसिफोरखौसो बांसिन सोहोराव थानायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय जोङो सोहोराव जिउ खुंनाय होनबाथ' जोङो माने फारसेनिफ्राय जोङो ओ बायनांगौ जायो जेनेबा जों मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै दैनिफ्राय लानानै ओ माने फारसेनिफ्राय आरोना जोङो ओ फारसेनिफ्राय बायनांगौ जायो जायनि थाखाय जों माने सगोराव थायोब्ला एसे ओ गोब्राब जायो आरोना एसे ओ फैसा जायफ्रा फैसा थाखा गैया बेबायदि मानसिया माने सोहोराव थानो ओ गोब्राब जायो जायफोरा माने ओ माने साख्रि गिदिर गिदिर साख्रि मावनाय बा बिजनेस मावनाय बेफोरबायदियाव माने एसे आ सोलिनो हायो आरो बिदियाव बांद्राय माबा जायो खिन्थु माने बिसोर बिसोरनि थाखायबो एसे माबा जायो आरोना ओ गोब्राबानो जायो जेनेबा बिसोरबो फारसेनिफ्राय बायनां जायो ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो ओं ओ गामि लाइफनि गामिनि लाइफ नि लाइफ स्टाइलखौ नायोबा माने गामियावथ' जोङो मैगं थाइगंखौ बांसिनानो जोङो ओ गावबा गाव गायनायखाय माने गावजों गाव हरलायनाय बा आ हाग्राफोराव बा ओ मा होनगोन जंगलफोराव जोङो खाबानो मोनो आरोना खायसे मैगंफोर औ बेफोरखौ माने बायलायलायनायनि गोनांथि गैयाबा एक्सट्रा फैसा जोंना माने खरस जाया दैफोराबो बिदिनो जोंना न'आवनो मोनो। ओ फिल्टार थाखायोबा दंखल थायोबा सोरनाबा सोरनाबा दैखर थायो बेबायदिनो माने जोङो एक्सट्रा ओ फैसा खरस जाया आरो ना जानाय लोंनायनि नामाव माइफोराबोथ' जेनेबा जों गामियावनो गायखायो खिन्थु जोङो टाउननिखौ नायोब्लाथ' मैगं थाइगंफ्राय बायनानै माइरं दै बेफोरखौ माने फारसेनिफ्राय बायनांगौ जायो ओंखायनो माने एसे आ एसे माने टाउनाव जिउखौबा एसे माने गोब्राब जायो आरो। जों जेरै माबायाव थानानै गामियाव थानानै जिबायदि माने रायजो खुङो बेनि ख्रुय माने एसे आनदा जायो आरो ना।
औ
ओमफ्राय बिदिनो आ गामिनि औ
गामियाव थाब्ला जोंना बेनो जेनेबा आरो खाथि जेनेबा न'खर आ न'नि खाथियाव थानाय बिदिजों सोमोन्दोफ्राबो थायो मोजाङै नाथाय टाउनफोराव' बिदि नङा जाहैबाय गावब गाव गावब गाव गावब गाव खामानिजोंसो गावब गाव फबनानै थानाय नाथाय जोंनि खाथि खाला जेनेबा गामिफोराव न'सुंसेनि मानसिजों मोजाङै मिलायनानै थानाय बिदिनो
उम उम
हरलायनाय माने बेफोरो जोंनियाव नुजायो आरो बेफोरो
अ
टाउन सहराव नाथाय नुनो थाङा टाउन जेनेबा सोहोरनि जिउ खुंनायाव बेफोरखौ जों नुनो मोना आरो जोङो नोंथां बुंनांनाय बदिनो गामियावबा जोङो आ जेनेबा मिथिंगाजों गोरोबना थानायलाय जोंनियाव दंफां लाइफांफोरा गोबां दङ बेनिखायनो जोङो गोग्गो आबहावा मोनो आरो जेन ओ मा होनगोन जोंना गामियाव थांनानै थानायफ्रा गोजोन जिउ थांनानै थायो आरो जेनेबा सोहोरफोरावथ' जोंना बिदिनो गोबां गारि मथरनि दावराव दावसि सावन प बिदिनो बिराद दावराव दावसि जायो नङा होमबा बे बेफोरबायदिया माने गामि गामिनि जिउआव माने सोदोब बिदिनो सिरि गोजोन आराम जायो आरो।
औ औ।
ओमफ्राय जानाय लोंनायनि बेलायावबो जोङो जेनेबा गावनो न'फोराव गायनानै मुलि होआलासेनो मोजां जानो आदारफोरखौ गावनो न'आवनो मैगं एरिफोरखौ गायनानै बा फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो न'फोरावनो गायनानै न'निफ्रायनो अरगेनिक माने मोजां फुद मोनजायो आरोना। नाथाय जोङो गामिफोर माबायाव सोहोराव बायनानै जानांगौ होनोब्ला लोगोसे दामाबो ओरैबायदि बारा जायो बेनि सायाव जानाय लोंनायफोराबो गासिबो माने आनहेल्थि जेनेबा गासिबो ओ मुलि नाय बेफोरबायदि फिथाइ सामथायाइफोरावबो माबा मोनसे केमिकेल होनानै हरसेयावनो फोमोननाय बेफोरबायदिनो माने गोबां बेजाल जायो आरो।
औ औ।
ओमफ्राय गामि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ माखासे मा होनगोन बेखौ ओ सोलोंथाइनि जेनेबा मोजां जोंनाथ' इउनिभारसिटि मोनसे कलेज फोर होननाय लोगो लोगो सोहोरफोरावसो जायो नङा होनबा? गामि ओनसोलाव
औ नंगौ।
नुनो थाङा बिदिनो ओ हस्पिटालफोर बा जोङो मोनसे मेडिकेलफोराव बिदिनो लोमजाब्रब साजा साब्रब लोमजाब्रब बा माबाबा बिदिबा जों सोहोर फारसे मोखां जाबोनो गोनां जायो बेफोरो सोहोराव थानायफोरनि थाखाय माने गोरलै यैनो नायनाय बेमार आजारफोरखौ माबा मोनसे जाब्रबबा बिदिनो लांनाय बेफोरदि जायो लामा लामाफोरनि सुबिदाबो मोजां थानायखाय गारि मथरफोर बिदिनो एभेलेबोल थानाय खायय माने सोहोरफोराव मोजां गोरलै जायो बेफोरो। नाथाय जोंनि गामि ओनसोलफोराव ओ ओ फ्राय बबेबा अबेबा गामिफोराथ' ओरैबायदि गोदोसोनाय माने जेराव नेटवर्कबो मोननो थाङा बांद्राय आरो बिदिनो गारि मथरनि बारा सुबिदा गैया लामाफोरनि जेंना दालांफोरनि जेंना दैमा दैसा बिदि गोबां गामि ओनसोलाव बेफोरखौ नुनो थाङो आरोना नोंथां। ओ औ। बेफोरबादिनो आरो मोनसे जोंनि गामि ओनसोलनि आंखालसिन होनोब्ला जबनि आंखाल नङा होमबा जोङो औ सोहोर ओनसोलफोराव जेनेबा फिसा फिलौबाबो बिदिनो प्राइभेट जबफोर मोननो थाङो‌ बा बिदिनो साख्रि मावनाय बे फोरबायदियासो गामिखौ नागारनानै जेनेबा टाउन फारसे फैयो नालाय। दा जोंनि गामि ओनसोलाव बेफोरबायदिखौ खम नुनो थाङो आरो जेनेबा जबनि प्रब्लेम बेफोरबायदिनो
औ औ नंगौ।
बेफोरखौ नुनो थाङो आरो सहर सहर ओनसोलाव बिदिनो जेनेबा खामानिफोरा आरो इलेक्ट्रिक बा मोब्लिब बेफोरो जोंनि गामि ओनसोलाव मालाबा एसे अखा हाबानो थांनाय बा बिदिनो मालाबा साननै सानथाम फैयालासिनो थायो नङा होमबा? नाथाय टाउन सोहोर सोहोरफोराव बेफोरबायदिखौ बांद्राय नुनो थाङा आरो दसेनो माबा मोनसे गाज्रि जाबाबो दसेनो बेखौ कुइक एक्सन लायो आरो जेनेबा फैसिगोन दसेनो नाथाय गामि ओनसोलफोराव बेफोरखौ एसे उन जानानै थानायफोरखौ नुनो थाङो आरो
औ औ जों गामि एरिया माबानिखौ नायोबा आरो ना सोहोरनिखौ नायोब्ला माने फारसेनिफ्राय जोङो स्कुलनिफ्राय लानानै स्कुल स्कुल मेडिकेल कलेज फोर बा जोङो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो इलेकट्रिसिटि बेफोर माने बेफोरनि फेसिलिटिसफोरखौ नायोब्ला माने जोङो गोरलैयैनो मोननो हायो आरो ना बे टाउनाव थानायफोरा मानसिफोरा माने नांगौ बायदि मोननो हायो खिन्थु जोङो दा गामियाव थायोब्ला माने बे फोरनिफ्राय एसे उन जानानै थानांगौ जायो आरो जों जोंहा स्कुल कलेज बांद्राय माने मोजां मोजां स्कुल कलेज गैया जोंनि गामिफोराव माने थाया आरो ना बांसिनावनो सोरनावबा सोरनावबाथ' माने बुहुत गोजान गोजान जायो स्कुल कलेजफोरानो माने आरो बिनि बेनि अनगायैबो जोंनि हान्था मेला राहाफ्रा मोजां मोजां नोआ बेफोराव माने जोंना स्कुल कलेजाव थांनो डिस्टाब जायो बा ओ मेडिकेल फोराव थांनो डिस्टाब जायो मालाबा इमारजेन्सिफोर जायोब्ला माने गोबां प्रब्लेम जायो आरो ना माने इमारजेन्सियाव जुदि नोङो माब्लाबा थाबनो थांनो हायाब्ला बा एम्बुलेन्सफोरा जुदि थाब फैनो हायाबा बा लामाफोरनि माबा मोनसे असुबिदानि थाखाय थाब मोनफैयाब्ला माने मालाबा मालाबा जों मानसिफोरनि जिउ खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदि प्रब्लेमा नाथाय जोङो सोहोराव नायोब्ला माने बेबायदि प्रब्लेमखौ जोङो खम नुनो मोनो आरो बा मानो होनबा बेयावथ' माने एभेलेबेल माबा थायो नालाय गारिफोराबो बा नों लामाफोराबो मोजांखा माने खाथियावनो हस्पिटाल फोर थाखायो ओंखायनो माने बेफोरबायदि प्रब्लेमा एसे खम नुजायो आरो ना सोहोरफोराव गामिफोराव एसे बारा मोनो आरो बायदि प्रब्लेमखो बिदिनो गोबां दं आरो ओ माने सोहोर